औ नोंथां औ औ खोनादों दे नोंथां।
औ मा खालामदों।
अ' नोंथा आं ओरैनो जिरायना दं नोंथाङालाय।
औ आंबो बिदिनो ओरैनो जिरायना दं।
अ' मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
औ अब्ला नोंथां नोंथाङा मा आयदानि सायाव आंखौ खौ जेनेबा रायज्लायनो होनना कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ बिदिनो जों माने रांखौ बोरै खामायनो हायो। बिनि सायाव
औ - औ अब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा।
औ दे जों रांखौ खामाय रांखौ बोरै मोनो होनबाथायथ जों बिदिनो ओ माने खामानि बा जायखिजाया मुवा बेसाद लानानैसो जों रांखौ मोनोना। जेरैबायदि जोङो ओ दाउ अमा हांसो बिदि लानानैबो जों रां खामायनो हायो। बोर-बोरमा मोसौ अमा बिदियाथ' आरो एसे गोबाव माने ओ एक बोसोर एक बोसोर बा आथमानि गेजेरावसो जों माने मोनो आरो ना अमा फाननानै बिदिनो अमा फिसा जाहोनानै अ बिदिनो रांखौ जों खामायनो हयो‌ आरो बिदिनो बिदिनो जेरै ओ दखा बा गला बिदियाव हि गला फ्राव बिदिनो मैगं थाइगंनि बेफार बा सि जोमनि बेपार बिदि होनानैबो जों रांखौ खामायनो‌ हायो।
औ नंगौ नोंथां ओं।
औ आरो बिदिनो जों जेरैबायदि माइ आबाद खालामनानैबो जों माने नांगौखिनाखो जाबाय बेनि उनाव बांद्रायबाथ' जों फाननानै बिदिनो जों रांखौनो मोन रां मोननो हायो बिनिफ्रायबो फाननानै। औ बिदिनो जेरै औ आरो जुखाम आबाद खालामनानैबो थालिरनि बागान खालामना बिदिनो गयनि जायखि जाया मुवाखोनो आबाद खालामना मैगं मैगं थाइगं बेफोरनिफ्रायबो जों माने रां खामायनो हायो आरो दानि दिनावथ माने ओ माने जायखिजाया मुवा बेसादखौ जों माने रांनि दारैसो मोनखायो नङा होमबा नोंथां? बेखौ जों बिनि सोलाय औ बिनि सोलायै जों मा एसे नांगौबा बिदिनो खुमब्राफोरबा माबा जायखिजाया माबाबो बिदिनो जों रां रां होग्रोबासो बा मुवा बेसादखौ मोनखायो नङा होमबा? आरो रांनि दारैसो जों मुवा बेसादखौबो बायनो हायो औ। औ बिदिनो आरो खायसे खायसेफोरा बिदिनो गोजान गोजानाव खामानि मावनो माने खेबसेयावनो मोननाय बायदि बिदिबो रां खामायनो हायो औ बिदिनो आरो औ सोरबा बा सिकुउरिटि बा बिदि थानानै सोरबा सोरनिबा आन्दार फ्राव बिदिबो खामानि मावनो हायो बिनि दारैबो जों रां मोननो हायो। औ बिदिनो आरो जेरैबायदि ओ गारि बा मटर बिदि सलायनानैबो जों गारि माने रां खामायनो हायो आरो जेरै औ माने टाउनाव थाग्राफोरा जेरैबायदि बिदि टाउनाव थाग्राफोरा माने जायखिजाया माने न' लुनानै आरो बिदिनो खायसे खायसे मानसिफ्रा आरो टाउनाव फरायनो थाखाय थ' न'आव हान्थिनो गोजान जायो नङा होमबा नोंथां माने औ बेयाव औ बेयाव माने भारा लानानैबो जों बिदि भारा होनानैबो जों बा न' खानो हायोबा आरो ना न' खानानै भारा होनानैबो जों बिदिनो रां खामायनो हायो। थाइसे थाइनैखो बिदि
थ'नंगौ औ बिदिनो दखानफोर होनानै न'।
अ दखानफोर होनानै आरो माने रुमभाराबो लायोना खायसे खायसे सुबुंफोरा फरायनो थाखाय रुम भाराबो लायो टाउनफोराव आरो औ।
बिदिनो जों दखनबो होनानै आरो बायदि गला बहद बिदि जोङो जि दखान न दख'ना दखान बेफोरखौहाय होनानै जों रां खामायनो हायो आरो बिदिनो जों बहि, कलम, बिजाब बेफोरबायदिनोबो दखान होनानै जों रां खामायनो हायो। गोबां रां खामायनो हायो जों बिदिनो मैगं थाइगं फाननायजों लोगोसे बिदिनो गोबां मबाइल दखान, जि दखान माने बेफोरखौ जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। बिदिनो जोङो माने दाथ' जेरै टाउनाव जेरै माने गोदो टाउन गैयामोननो होनना बुंजायो नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालावसो टाउन बिदि गारि मथर बिदि बहुत जानो हमबाय। आरो बिदिनो जोङो बिदिनो बांसिन माने दखान होब्लाबो माने टाउनाव बांसिनै जोंफोरनि एरियायावहाय बि दिनो बांसिन जेनेबा गुबुन हारिनि मानसिफोरासो बिदि बांसिन जेनेबा देबलभलप जाबोदों बिदि आरो ना रां आरजिनायाव आरो बिसोर मोनसे बिज नेस हिसाबै मावो नाथाय जोंनि एसेबां जोंफोरनि हारिखौहाय बर' हारिखौहाय माने बिदि एसेबां नुनो मोनाखै आरो।
औ नोंथां।
बेवहाय माने बिदिनो एसे खम आरोना गुबुन हारिफोरनिसाय माने जोंफोरनि मोन से बिजनेस खालामनो हाय बिसोरो गोबां बिजनेस मावो जेरै औवानि बिजनेस, जेरै गय। फिथाइ सामथाइनि बिजनेसबो मावो। बिदिनो मैगं थाइगंनि बिजनेस आरो बिदिनो जोंफोरनिफ्रायबो बिसोरो नालेंखलफोरखौबो लांनानै बिद बिदिनो मोनसे बिजनेस हिसाबै मावैयो आरोना बिदिनो आब पेल आंगुर फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो बिसोर गोबां रां आरजियो बिदिनो। नाथाय जोंफोरनि बर' सुबुंफोराबो बिदिनो जेरै गुबुन हारियाबो दावगादों बिदिनो माने जोंफोरनि बर' सुबुंफोराबो गुबुन हारिखौ नायनानै माने जोंफोरनियाबो बिदिनो दावगालांनांगौ आरोना बि दिनो रां खालाम जेरै माने लाइजिनो नाङा बेवहाय मोनसे बिजनेस बोला फास समावथ' बिदिनो जेब्ला लस बो लकसनबो हिसाबै फैयो नङा होनबा नोंथां लकसनबो जों बे हायनो माने जोङो लाजिनो नाङा गावनि लाजिनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जों बे खामानिखौ जे माव खाथारनांगोन बेखौ साननांगोन अब्लासो जोंङो जाफुंसारनो हागोन जिउआव। बिदिनो आरो जोङो न'खरावबो माने जेरै खुन्दुं माने दखान गलानिफ्राय माने खुन्दुं लाबनानै माने बिदिनो जि सोंनानैहाय जोंङो माने हिसान दानानै माने बिहान बेफोरबायदिखौहाय जोङो माने फाननो हायो माने आर'नाइफोरखौबो दानानै। ओमफाय बिदिनो फाननानै जोङो रांबो आरजिनो हायो जाहाथे न' ओरैनो थायाथों मानोथों होननानै। माने न'आव आइजोफोराबो माने न'आव ओरैनो थानो नाङा माने जेनेबा गावनि हौवाफोरनि सायावल' माने जागोनखौ बिदिखौ सानोनो नाङा आरो ना आं बिदि सानो नोंथां। माने बेवहाय आरो औ बिदिनो आरो जोंफोरो माने गुबुनजों माने जुलि जानानै थांब्लाबो समोमफथ' मोनसे न'खराव जेनेबा गंसे न'खराव जुलि जानो थांनो गोनां जागोन बेनिखायनो जों फोरबो माने सिख्ला समावनो जाहाथे जोंफोरबो न'आव थानानैनो माने जेनेबा इन्टारभिउ होनानै आरो माबाफोर जेनेबा बिजनेसनो जा माने बेवहाय जोङो बेवहाय जों साकसेस जानो नांगोन आरोना माने जेनेबा जों गावनि लाइफआवनो गा माने सेटेल जानो नांगोन जों अब्लासो माने गोबां बिदिनो दावगालांनो हागोन आरो माने गुबुननि फैसाखौ जेरै जोङो सासेनिखौथ' नेबाय थाबा जाया नङा होमबा बिदि जेनबा बिनि दरमाखौ बेसे नेनो बेनिखायनो जोंबो माने दानो माने मोजाङै माने दावगालांनो थाखाय जों मोजाङै साक्सेस जानांगोन बिदिनो मोजाङै जों जेब्ला फरायगोन अब्लासो माने साकसेसफुल जा जागोन आरो हार्डवार्क खालामनांगोन। बिदिनो जों खाफालखौल' नेना थाबाय थाबा जाया बिदिनो गोबां जोंफोरा उम बिदिनो आरो दाथ' सिख्लाफोराबो बिदिनो जेनेबा गायनाय फुनायावबो जेरै जों रां खामायनो हायो। बेयाव बिमा बिफानि सायावल' जाब्ला जाया बे एसे एनै थाइसे थाइनै गावबो रां आरजिनो थाखाय जों बेफोर खामानिखौ माव। थारनांगोन आरो बिदिनो जोंफोरो फुटपाट दखानफोराव जेनेबा जोङो टाउनफोरावबो दखान होनो हायो बिदिनो साहानि दखान गलाप बेफोरखौहाय होनो हायो। बेफोर आरो सावमिनफोरखौ होरै जेरै फाननानैबाबो जोङो जेरै रां आरजिनो हायो। बेदिनो आरो गोबां जेरै जोंङो आथिखालावथ' आरो बाजै हटेल बांसिन ओंखारबाय नङा होमबा गोदोथ' बिदि गैयानोमोन बे बाजै हटेलावहाय गोबां जेरै
गुबुन जायगानिफ्रायबो माने जानो फैनायखौ नुनो मोनो गुबुन हारियाबो माने बर' खरनि संनाया माबायदि ओंख्रिफोरा
औ
बेफोरखौहाय माने साननानै खायफा जानो थाङो आरो बिदि जोंफोरनि संनाय आरो गुबुन हारिनि संनाय बहुद आलादा जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओं बेवहायबो जों गोबां रां आरजिनो हायो जोंफोर आरो बिदिनो जोंफोरो टाउनफोराव माने हा थाबाथाय मोजां जायो आरो जों होन्नाय अबाव मानो होनब्ला जों बोरै बेवहाय दखानफोराव औ दखानफोर होनो हायि जिनि गल जा बिजाबनि दखान बेफोरबायदि बायदि दखान माने जेरै फारमासि न'
फारमासि दखान बे बेफोरबायदिखौबो होनो हायो आरो बेवहाय जोंङो जेरै कलेज खाथि फोरबो न कलेज जेरै रुम भारा बेफोरखौहाय होनो हायो आरो जों गोबां। बेवहाय रां आ रां मोनो बेवहाय बेसे बिदिनो गौबां जों रुम होनो हायो अब्ला बिसोरनो आरो गोबां बिदिनो जायगाफोर होनो हायो खुलिनो मायबाफोर बिजनेस खालामनो थाखाय। बेव अब्ला जों बेवहायनो गोबां रां आरजिनो हायो अब्ला नोंथाङा मायबाफोर बुंबावगोन नामा बेनि सोमोन्दै?
औ माने जोंनाव था जोंनावबा जेरैबायदि थास' आथिं बिदिनो दिंखिया बेफोरबायदि मैगंखौबो माने टाउनाव माने जेब माने फाननो हायो आरोना अ' आरो जोंनि गामिनिख्रुइ आरो बांसिन टाउनाव माने नै नै गुन बारा दाम मोनसिनो आरोना। जोंनियाव गामियाव एसे खम जायो औ टाउनाव एसे बारा जायो। बिदिनो आरो आंनिबा आरो बिदि बाहेराव खामानि मावनो थांस्लाय स्लाय बा मालायनियाव बिदि बाहेरायाव थांनायाथ' आरो माने बेलेगाव बिदिनो रायनायस माबा माबि थायो नालाय ओ बिनिख्रुइ गामियाव मावनायानो साबसिन आंनिबा माने नों खामानिबो मावनो हागोन न'नि फ्राय आरो बिदिनो न'आव बा बिदिनो थालिर फिफां मानिबा मानिबा बागान खालामनानै बेयावबो बांस सिन रां मोनो आरो आंनिबा।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ थारैनो सैथो।
ओ
बिदिनो जों बिसोरो जेनेबा जों गामि गफानि माने जेरै मैगं-थाइगंफोरखौ मोनजाया नालाय बिदिनो जोंफोरनि गामि ग' फानि मानसिफोराहाय बिदि टाउनावहाय माने फाननो लाङो। अब्लासो बिसोर मोनजायो आरो बिदिनो दामफोरा बहुत गोबां जानायखौ नुनो मोनो। जेरै बिसोरो माने जोंफोरनिफ्रा जेरै दिंखियाफोरखौ मोननो थाङा। बेफोर बायदि मैगंफोरखौनो मोननो थाङा आरो बिसोरो बेवहायनो बिसोर जेरै जोंफोरनियाव थ' फिथाइ-सामथाय होनना बुङोब्ला जाम्बफोरखौबो मोननो थाङ टाउनावथ' बिदि मोननो थाङा ओरैनो औ बायनांगौ जायो। सब माने गासैबो माने बुस्थुखौनो बायनो गोनां जायो आरो बिसो जानो थाखाय बिदिनो बिसोरो बेवहायनो बायना जानानै बिस गोबां बेवहायनो बिसिना फैसाया माने बांसिन थाङो आरो। जोंफोर जेरैबायदि न'आव थानानै जेरै गोजोन जेरै मिथिंगायारि बारहावा बेफोरखौ जों लानो हायो। बिदि बिसोर माने बांसिन माने फेननि बारहायावसो थानायखौ नुनो मोनो आरो लाइननि। बेवहायनो ओं औ बिसोरो माने जोंफोरनि बायदि थानोखौ मोना बिसोर ओंखायनो गामिफोराव खायफा टाउननि मानसिफोरा जेनेबा थानो लुबैयो आरो बिदि। बेनिखायनो लकेल गामि ग'फा'फोराव थांबोलाथाय गोजोन मोनो आरो बिदिनो। अब्ला नोंथां बे सावरायनानै गोज गोजोननाय मोनबाय बिदिनो रां खामायनायनि सायाव इदिनो गोबां रां जोङो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै। गोजोननाय मोनबाय इयुनावबो बिदिनो रायज्लायनो मोनबावगोननो होनना नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां।
दे नोंथां।